औ नोंथां खोनादों हेलौ।
अ मा खालामदों नोंथां?
अ नोंथां नै आङो दा एसे जिरायनानै दं नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
औ जानायालाय जाबायमोन नोंथां।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
नोंथां जोंना ओंख्रिया मेवाइजों अमा बेदरसोमोन नोंथां।
अ गोथौआनो माथो नोंथां ओंख्रियाथ'।
औ नोंथाङालाय माथो खालामदों नोंथां?
नोंथां आंबो नै दसे सान्दुं गोस जाखाय दंफां सिङावसो जिरायनानै दंलाबायो नोंथां।
अ नोंथाङाबो सानसुनि जानाय आदारखौ जाबाय दा नोंथां।
औ जाखांबाय नोंथां।
ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना माबासोमोन नोंथां मैथा बांगालसोमोन ओमफ्राय ओरैजाय ना बाथोन नोंथां।
अ नोंथांमोनहाबो मोजाङानो माथो।
औ औ दायो नोंथाङाथ' जेबो हाबाफोर मावखायाखै दा ना नोंथां?
मावनायालाय नोंथां बे सान्दुं गोसाबो बोथोराबो सान्दुं गोसा बेनिखायनो आङो दा जेबो हाबाखौ मावथ'नाय जायाखै नोंथां।
खोनादों दा नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनानाय जायाखै नोंथां। खोनादोंना औ दासो खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङाथ' दा जेबो हाबाफोर मावखायाखैना नोंथां
नोंथां आं दा जेबो खामानि मावथ'वाखै
अ बिब्दिब्ला आंजों माने मोनसे आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
अ जेरै माने जोंहा आयडाया जाहैबाय जोंहा कारेन्ट जायखौ जों मोब्लिब होनो बेफोरनि बागैसो एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथां आं एसे नोंथांनिसिम एसे कारेन्ट एबा मोब्लिबनि बागै आङो फोरमायना होनि
खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा? हेलौ ओ खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै न'वाव दं।